हेलौ
हेलौ
औ नोंथांखौ फिन लोगो मोनफिननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय
नंगौ
औ नोंथांजों माने ओ जोङो जोङो माने गोरलैयै माबायदि रां खामायनो हायो बेनि सोमोन्दै माने सावरायनो होननानै फन हरनाय जादोंमोन आरो औ जेनेबा औ नोंथाङानो एसे बुंफोर्रोग्रोनानै होदो दे
नोंगौ जोंनो गोरलैयै रां खामायनो होनो म आरोै नोंथां जोङो गोबां जों रांखाबायनाय जोंहा लामाफोर दङ जेरै मा होनो माखासे जोङो
औ
जेरै आबाद मावनानै माखासे जोङो बेबायदिनो माखासे आबाद मावनानै जोङो माखासे बिदिनो जोङो रां सुंनो हायो जेरै मालाय जोङो बायलाय फानलाय खालामनानै जेरै जोङो माइ आबाद मावनो दा बे माइ आबादखौ जोङो जेब्ला आबादा जोंहा फिथाइ थायगोन फिथाइ थायबाथाय जोंहा बै फिथाइखौ जोङो फाननानै द गोबां रां आरजिनो हायो आरो थिग बेबादिनो जोङो जोंहा बर' समाज हिसाबै जोंहा गोबां आबादफोर थायो जेरै गय फाननानै जोङो जोङो माखासे रां खामायनो हायो थिग बेफोरबायदिनो जोङो आलु आबाद मावनानै बाय बिदिनो जों बेसर आबाद मावनानै जबा बानलु आबाद मावनानै जों गोबां रां खामायनो हायो नोंथां ज जितुनोखि आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों दि रां खामायनायनि बेलायाव जोङो माबोरै जों रां खामायनो हायो एबा जोङो सासे सुबुङा जुदि बेफार फालांगि मावनोबा माबोरै मावजानायखौ नोंथाङा लुबैयोब' सासे सुबुङा खौ माबायदि जाजानायनायखौ लुबैयो जेनेबा खामायनायनि आयदायाव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन होनामा नोंथांफ्राय मिथिनो लुगैदों माने
औ औ माने एसे गोरलैयै रां खामायनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंना बिजनेसानो होननांसिगोन जेनेबा औ मोनसे नोङो फिसा बिजनेस नङाबाबो गोदोर बिजनेस बानायनो हाबाथ' जोबोद मोजां मोजां गोदोर बिजनेस बाथ' नोङो न'आवनो जिराय जिराय रांखौ मोनो होननानै बुंजासिगोन माने नोंनि आन्दाराव नोङो मानसि ल' गायना दोननानै
औ
बेफोरबायदि बिजनेसा जाहैबाय माने नोङो नोगोरावबा अबावबा मोनसे दामि बिदिनो जायगाफोराव आरो ओम बेफोराव मान मोनसे हत टेल बा मोनसे रुम भारा बेफोरबायदि बरडिं बा हस्टेल सिस्टेम लुनानै नोङो बेफोराव गथ'फोर ओ फरायनो थाखाय खाय जेनबा बुहुत दोन ना गामिनि गथ' फोरा टाउनाव फरायनो थाखाय मोजां माबानि सोलोंथाइनि थाखाय
औ
बेफोरो माने मोनसे बिजनेस होननानै बुंनांसिगोन बेखौबो मोनसे नोङो गावनि थाखाय हा थायोबा माने बेबायदि स्कुल गुदि बा कलेज गुदि हा थायोबा बेफोरबायदि हस्टेल बा बरडिं बेफोरखौ लुनानै दोनोबा बेहायो एक्सट्रा नोङो गथ' गथ'फोर नायग्रा आरो ओंखाम संग्रा लगायनानै दोनोबा बेनिफ्राय नोङो माने ज'यै ज'यै न'आवनो रां आरजिनाय बा पारस एक्सट्रा इनकाम होननानै नै बुंज जासिगोन आरो बेखौ बेबो मोनसे ओमफ्राय आरो बेजों लोगोसे ओ मोनसे जेनेबा बेफार फालांगि फिसा फिसा नोङो दुखानफोर होनानैबो जानो हाबाय जेनेबा फिसा फिसा दखानफोरावसो सो नोङो फ्रेस फ्रेस मोनजायो बिदि होननानै हाबोना दानाथ' ओ नोङो गय दखानानो जा फिसा साहा दखानानो जा पक'रि फिथा जोंनि बर'फोरनि खला साफेरि बा ओ लावदुम फि दा बेफोरदिखौ दैलि जोङो जाजायो आरो बेफोरो माइरंजों बानायनाय नालाय
नंगौ
बेफोरबायदि फिसा फिसा खामानिखौ जोङो मावनानै बा बिजनेस खालामनानै बेफोरदियावबो जों खोब खहसैनो रांखौ आरजिनो हायो होननानै आं बुङो आरो
नंगौ
औ ओमफ्राय बेजों लोगोसे नों गामि गफायाव थायोब्ला माने बारिफोर दङबा बेफोर बारियावनो ओ नोङो बोथोरनि मैगं थाइगं जेनेबा नै दा बोथोराव ओ ओं मैथा बांगाल मैथा गोखै थास' बा फाथो गासैखौबो थास' बिबारनिफ्राय लानानै आथिं बिथराय बेदर गासैखौबोथ' दाबायदि बोथोराव मोननाय जायोना ओमफ्राय बेफोरखौ जोङो नोगोराव फानफैयोबा माने नोगोराव नै गुन बारा रांजों फाननो हायो आरो बिदियावबो नोङो खोब न'निनो मैगं थाइगं नालाय औ न'निनो मैगं थाइगं नालाय बेहाय नोङो खरसाबो गारलाय नांला नों न'आवनो नागिरदो गामि बारि खनायावनो नागिरदो ओमफ्राय फानफैदो बे फोरावबो मोनसे रां माबा थांहोआलासि नो बा रां गारालासिनो आरजिनो हानाय बेबो मोनसे खामायनो हानाय मोनसे बेब'स्था होननानै आं बेखौबो बुंबाय आरो
नंगौ
औ दा नोंथांनि बायदिब्ला नोंथाङा मा माखौ सानो मा मा बिजनेसा नोंथांनि थाखाय मोजां बा माबायदि एसे औ
जिथुनाखि नोंथाङा फोरमायदों माने आं फोरमायदों जोबोद गोजोननाय मोन्दों जिथुनाखि बिजनेस मावनाय मानि जेब्लानाखि गुनखौ नोंथांनावबो दं होननानै बे समाव आङो माने मिथिनो मोनदों एबा दिनो मोनदों आरो नोंथां नंगौ नोंथाङा जिथुनाखि फोरमायदों बेफोर बाथ्राया नंगौ सैथु जिथुनाखि नोंथाङा आंनाव सोंदों जेनाखि हम नोंगौ बिजनेस मावनाय होनोबाथाय जोंहा माखासे जोंहा फानलाय बायलायखौ जोंहा बिजनेस होननानै बुंनाय जायो नोंथां जिखि नुगौ नङा होमबा नोंथां उम कम बेसेनाव कम बेसेनाव बायनानै गोबां कम बेसेनाव बायनानै बुरजा राङाव फानहैनायखौनो मोनसे बिजनेस होननानै बुङो आरो जोङो बिजनेस होननानै बुङोबाथाय जोंहा मा होनना बुंनाय जायो बेखौ लिमिटेड इनकाम होननानै बुंनाय जायो आनलिमिटेड इनकाम नंगौ सासे सुबुङा साख्रि मावो बै साख्रि मावनाय सुबुङा माने लिमिटेड इनकाम मोनो नाथाय जोङो सासे बिजनेस मावनाय सुबुङा आनलिमिटेड इनकाम मोननाय जायो नंगौ बिजनेस मावनाया आनलिमिटेड इनकाम मोननाय जायो नाथाय जोङो लिमिटेड लिमिटेड इनकाम जोङो मोनो होनबाथाय जोङो साख्रि मावबाथाय मोनो नाथाय जों बिजनेस मावबाथाय आनलिमिट इनकाम मोनो नाथाय जोङो साख्रिनिख्रुइ जोंहा बिजनेस मावनाया बांसिन लाब जायो होननानै आं बे समाव बुंगोन जोङो मा बिजनेस मावबाथाय जोंहा जोंहा लाब लस'ना थायो जोङो समाव लाबबो जायो समाव जोङो लुखसाबबो जागोन नाथाय जोङो नाथाय जोङो दिनै गोबां रां मोननोबो हागौ नाथाय खम जानोबो हागौ जोंहा बिजनेस मावनायावा गोबां जोंहा साननांगौ थायो जोंहा गोबां जोङो बिजनेस मावनोबा गोबां जोंहा हिसाब फिसाबनो गोनां जायो एबा जों माखासे जोङो बिजनेस मावनाय जोंहा थखाबो जानो गोनां जायो समाव माखासे सुबुंफोरजों जोङो माखासे जों थगायजानोबो गोनां जायो नाथाय बेफोरखौ जोङो जेंना जेंसिखौ जोङो सौसिलांनानै जोङो उहम खामानि मावनांगौ जायो जेरै दि दिनै जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों माखासे जोङो बुस्थु बानलाय फानलायो जों माखासे बुसुफोरखौ जों फाननो हायो हायो हायो होमबा नोथां हाया होमबा नोंथां माखासे अनलाइननि गेजेरजोंनो माखासे गस्लाफोरखौ बा माखासे बिदिनो जिखुनु बुस्थु बिदिनो जों जिथुनि अनलाइन नुबाय थायो बिदिनो खुनु बुस्थुखौनो जोङो अनलाइनाव जोङो फाननो हायो माखासे अनलाइननि गेजेरजोंनो जोङो माखासे बाथ्राखो मिथियो थिग बेफोरबायदिनो माखासे जोङो मावो होनना बुङबाथाय जेरै बिजनेसाव गोबां बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि बिजनेस थायो नोङो जेरै नोंना गयनि माखासे नोंहा बिजनेस दङ सोरबाबा बेबायदिनो जोङो सोरबाबा दिनै माइनि बिजनेस दङ सोरबा बिदिनो आलु साप्लाय होननाय आलु आलु फायखारि बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि आरो मोनसेबो खामानिया जोंहा फिसा नङा गासैबो मोनसेया गिदिरानो नोङो हाजार गिदिर हाजार नोङो फिसा खामानिबाबो बै खामानिया गुुन दं आरो बै खामानियाव लाब दं होननानै आं बे समाव बुंगोन नंगौ गासैबो खामानियानो जोङो गासैबो बिजनेसनो जोंहा प्रफिट दङो नोङो गयनिया होन अबा माइनियानो होन अबा फाथोनियानो होन बयबो मोनबो मोनफा मोनफा जों खामानियानो जोंबा दाउनि साप्लाय होनायानो होन अमा साप्लााय होनायानो होन बयबो जिखुनु खामानियानो माने मोजां होनना मोजां आरो जेनेबा जिखुनु खामानियानो जेनेबा लस गैया गासिबो लाबानो गोजा जिखुनु गिदिरानो जा फिसायानो जा गाैबो जों गिदिर साननानै लानांगौ बिजनेसनि बेलायाव जोङो जोंनो मोसौ फायखारि ओनो होन जों गोबां जोङो नुनो मोनदों आरो माने जोङो बिजनेसनि बेलायाव माने जोङो बिजनेस मावोबाथाय साख्रिनिफ्राय जों बांसिन माने जोङो रां खामायनायखौ जोङो नुनो मोनो जेरै साख्रियाव जोङो सासे सुबुङा जे साख्रियाव आवलाया सासे फोरोंगिरिया मासाव जोङो ब्रैजि रोजा बा बाजि रोजा बेफोरबायदि बोरमा मोनो नाथाय जोङो सासे बिजनेसा जेरै फालांगिरिया उम ब्रैजि बाजि रोजाखौ जोङो सप्तासेयावनो जों खामानि खौबो जों नुनो मोनो आरो दिनैनि दिनाव माने बुंनो थाङो माने बिजनेस मावनानै लाबसिन होननानै बे समाव आं बुंनो सानदों आरो नंगौ जोङो बिजनेस मावनांगौ बिजनेस मावनाया जोंनि लाब आरो जोङो बिदिनो जोंनि बर' समाजाव नुनो मोनदों बा आङो माखासे बाथ्राखो आं माने स्टाडि खालामो माखासेबो सानो जोङो बर'आ बेसेबां समाव जोङो आसामाव फैदोंमोन बेसेबां समनो जों रायजादों जों मिथिगौ दि बर'आ बे आसामनि थागिबि होननानै जों मिथिगौ नामा नोंथां नाथाय जोङो दा बर' बर'आ जोंनि बर'आ दिनै आसामनि थागिबि थागिबि हिसाबै जोंनि जिथुनाखि एरियायाव बबेबा जोंनि टाउन सहराव उम जोंनि बर'आथ' गोदोनिफ्रायनो मिथिगौ हाग्रा बंगायाव थानानै जोङो संसार जाबावनाय बा हाग्रा हाग्रा बंग्रा जों संसार जायो नाथाय जोंनि टाउन सहरखौ सोरबायदि मानसिया खरजा खालामनानै लादों एबा सोरबदि मानसिया बिजनेस मावदों नोंथाङा मिथिखागौ दिनैनि दिनाव
उम
नंगौ नंगौ जोंनि टाउन साव सरफ्राव थां गंबेसे दखाना जोंनि बर'नि गंबेसे दखान जोंनि बर'नि दं जोबोद खम जोंनि बर'फोरनि दखाना जोबोद खम खम होननानै बुंनांगोन दिनै जोंनि सुबुंफोरा दिनै उम जोंनि सुबुंफोरा दिनै खानाय सिननाय होनना बुंङोना नाफिद होनना बुङो जायखौ बैफोरखौ जों नुनो मोना जायफोराव माने गुबुन जायगानि बिहारनि बिफोर सुबुंफोरा दिनै फैनानै जोंनि जायगायाव जोंनि दख'ल खालामनो फैनायखौ नुनो मोनदों दिनै माखासे दखानफोर गिदिर गिदिर माखासे दखानफोर गिदिर गिदिर दखानफोर बेफोरखौ माखासे सुबुंफोरखौ मार'वारिफोरखौ जों जानायखौ नुनो मोनदों नाथाय जोंनि बर'फोरखौ जोङो बेफोरबायदि जों बिजनेस लेभेलाव जों माने इसेबां माने दावगानायखौ जोङो खम नुनो मोनदों ओमफ्रायआं बे समाव नोंथांनिफ्राय मिथिनो लाग्रोदों जोंनि सुबुंफोरा मानो बिजनेसनि बेलायाव मानो इसेबां दावगानो नागिरा माने होनोमबा माने इसेबां गोसो होयैखौ जों नुनो मोन्दों मानो असुख मालाय हारिया मालाय सुबङा मानोे जोंनि जायगाखौ सोरबा जोंनि एरियाखौ माने दखल खालामनो मोनखो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा बेनि बेलायाव
औ माने आङो बेखौनो सानो जे नोंथां जेनेबा जोंनि बर'फोरा फैसा गारनाय होननायखौ एसे गियो आर ना जेनेबा फैसा गारनानैसो नोङो बिजनेस मोनसेखौ खालामनो नांगोन नालाय नों मोनसे दखानानो जा नों बेहाय दुखान लुग गोनांबाय बेहाय फैसा नांबाय बा नोङो खानाय सिंग्रायानो जा खानाय सिनग्रा मेसिननिफ्राय केन्सिनिफ्राय सियारनिफ्राय सियारफोराथ' एसे दामि दामि जाहैबाय बेफोरनिया। ओमफ्राय बेफोराव मोनसे दुखान बा मोनसे हानि बाबो माबा मोनसे रुमबाबो बेहायथ' मासे मास भारा होनांगोन जिखुनु माने आङो माने मिथिनायाव आरो बर'फोरा माने बे फैसा थांगोन बेनि उनावबा खामाया-खामानिया जागोन ना जाया खामायनोबा हास्लाब गोना हास्लाबा बेफोरबायदि मोनसे साननाय बा गिनाया दङ बेफोरनि थाखायनो जोंनि बर'फ्रा बेफोरबायदि बिजनेसाव फावसायनानै दं होननानै आं सानो आरो। नङाबाथ' जोंनि बर'फोराबो गोबां गोदोर गोदोर सिमांफोरखौ जोङो नुयो। होमबाबो जों माने आखायाव रां गैयिनि थाखाय बा बेसेबां गारना लाबाथाय जोङो आरजिफिननो हाग गोना हाया बेफोरखौ साननानैनो जों माने मावनो हाया बेफोरबायदि होननानै आं खोनाबोदों आरो।
आंनि साननायाव ओमफ्राय बेखौनो सान खोनादोंना नोंथाङा?
नोंथाङा मानि थाखाय बेफोरबायदि जादों न स मानो होनबा जोंनि सुबुंफफोरा मानो जेनेबा गियो गुबुन हारिया मानो फैसा थाखाखौ गार-गारदै ना फैसा थाखा बिथांमोना एगेलबिगेल थानायनि थाखायबो गारनो गैया नाथाय जोंनि बर'फोरा एसे फैसा थाखा आंखालनि प्रब्लेनि थाखाय बेबायदि गियो नामा नोंथां? ऐसे फोरायनो हागोननामा नोंथाङा?
औ बेखौ
नंगौ नोंथां।
ओ आं बेखौ फोरमायजोबनो होनोबाथाय हास्लाबनाय नंला होननानै बुंनांसि
जागोन। जागोन। जागोन।
औ दे दे।